हेल'।
हेल' नोंथां ओम नोंथां। अ नोंथां खोनादों ना?
नोंगौ नोंगौ खोनादों।
औ।
नोंगौ।
माने नोंथां। नोंथांखौ आं मोनसे कुइसन सोंनि। सों जागोन ना नोंथां? बि
सों जागोन नोंथां।
माने नोंथां मानसिफोरा दानिया। गावारि जिउ राहा गावारि जिउ राहायाव माने मानसि- फोरा सुबुंफोरा बोरै थांनानै थायो नोंथां? माने मा मा मावनानै सुबुं माहारिया जानो हायो? बेनि बागै एसे फोरमायना होनाय।
औ दा माबादिहाय अ मावनानै एबा माबादि खामानि मावनानै अ थांनानै थायो होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथां। अ बायदि रोखोमनि जों खामानि मावनानै आ। थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जों- नि ओनसोल एबा हालामाव अ सोरबाया सोलों गोग्गो सोलोंथाइ एबा मोजां सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार मानसि जानानै बिथांमोना बायदि रोखोमनि मोजां-मोजां गेदेर-गेदेर साख्रि मावला खौबो नुनो मोनदों। ओ बेनि बेनि उनाव जों खायफा खायफाखौ ओ जोंनि खायफा खायफाखौ आबाद मावनानै मैगं थाइ गं गायनानै बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जों ओ जिउ हा दालांनायखौ जों नुनो मोन्दों जिउ दालांनायखौ। दा बेनि उनाव जों नुनो मोनो खायफा खायफाखौ ओ फालांगि मावनानै जालांनायखौ जों नुनो मोनो मोजां रोखोमनि मोजां गोसो होलांनानै मोजां गोसो होलांनानै दाउ अमा बोरमा बायदि रोखोमनि जिब जुनार मैगं थाइगं आबादफोरनि बेफार फालांगि खालामनानै बिथांमोना जिउ जालांनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ
ओ ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि फालांगि गेदेर गेदेर जेरैहाय ओ जों टाउन सहर एबा बाजार फ्राव ओ गेदेर गेदेर गला एबा दखानफोर होनानै जोङो ओ खायफा खायफा खौ जिउ सालाय लांनाय खौबो जों नुनो मोनो बे नि अनगायैबो उम नुनो मोनबावो जोंहा खायफा खायफाया गेदेर गेदेर दारिमिन फसंथान बायदि बायदि नोगोरफोराव गोदोर गेदेर ओ दारिमिन इन्डास्ट्रि बायदिसिना खुलिनानै गेदेर गेदेर बिगोमानि ओ मालिक ओ कम्पानिफोरनि बिगोमा जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ थिग बेबादिनो बिथांमोना ओ मोजां एबा गोग्गो खामानि मावनानै गावनि न'खर एबा जिउ राहा दालांनाय बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो खायफा खायफाखौ जों ओरैनोबो नु नुनो मोननाय जायो जे ओ जेबो खामानि दामानि गैयासेनो गिदिं थिं गिदिं थिं जानाय दावबायथिं दावबायथिं जानायखौबो जों नुनो मोनो बिमा बिफानि सायाव बिदिनो जों जिउ राहा दांलांनायखौबो जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि ओनसोलफोरावनो जों नुनो मोनो ओ बांसिनानोथ' जों उम आबाद फोथार मावनानै आबाद मावनानै जों संसार जालांनाय एबा जिउ राहा दालांनायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलाव। दा बेनि ओन बिथिङाव औ जोंनि गामि ओनसोलाव आबाद मावनायनि अनगायैबो खायफा खायफाखौ ओरैबायदि नुयो जोङो जा ओ जि जोमनि गला होनानै जिउ राहा सुफुं लानायखौ जों नुनो मोनो गाननाय जोमनायनि हाथाय बाजाराव गला हैनानै बिथांमोना ओ गावसोरनि नांगौबायदि समखौ गथायनानै जाबायदि फालांगियाव ओ गोसो होबोनानै बिथांमोनखौ जों मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो एबा जिउ जालांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि उनावहाय बो जों नुनो मोनबावो गामि ओनसोलावहाय गोबां ओ गेदेर गेदेर ओ फुख्रिनि ओ नाफोरनि फालांगि मावनानै न'खरावनो ना फिसिनानै गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि रां आरजिनानै गावनि जिउ राहा दालांनायखौबो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आरो अनगायैबो जों उम रां एबा रां आरजिनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा खायफा खायफाखौ बायदिसिना नोगोरनि जा गेदेर गेदेर दारिमिन फसंथानफोर बेफोराव खामानि मावनानै बिथांमोनखौ ओ बेथन लानायखौ खौबो जों नुनो मोनो लानानै जिउ राहा दालांनायखौ खौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावनानै बिथांमोना मोजां मोजां खामानि मावनानै जिउ राहा दानायखौबो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो जेरैहाय जों बायदिसिना खेला गेलेनाय रंजानाय बाजानाय बेनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मोजां मोजां ओ जोंहा जिउ राहा दालांनायाव ओ बा बाहागो लानो हायो जेरैहाय जोंहा खेला गेलेनायाव बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां जिउनि जों मोजांखौ नुनो मोनो जिउ दालांनायाव खेला गेलनाय खेला गेलेनायजोंनो जोङो खायसे खायसे सुबुंखौ गावनि जिउ दालांनायखौबो नुनो मोनो खेला गेलेनायनि गेजेरजों थिग बेबादिनो जोंहा औ औ थिग बेबादिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन मोजां मोजां खामानि मावलांनानै गावनि जिउ राहा दालांनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बिथिङावबो नोंथाङा ओ जोंहा जिउ राहा संसार जानायाव जिउ राहा माबोरै ला लांनो हायो नोंथांनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां मानो ओ माने जिउ राहा दैदेनाय बुंबा गावारि माने थांना थानायनि बेस मान दानि बे बेलायाव गावारि थांनानै थानायाव माबादि माने नां गौ रोखोमनि मानसिफोरा माबा माने बेफोरबायदिनो बायदिसिना खामानि दामानि मावनानैयानो जा बायदिसिन दा बेपार बानिज्य खालामनानै बिजनेस खालामनानै बिफोरबायदि आबाद आबाद मावनानै बेफोरबायदि माव मानि मावना साख्रि मावना बेफोरबायदि मा फ्रि माने निजिनि जिउखौ दाफुंनो हायो माने बेफोरबायदिनि गेजेरायावथ' गोबां माने उम दानि जुगावथ' गोबां माने साख्रि मावनाय सुबुं बायदिसिना गोबां गोबां सरकार स सर खारनि आनदाराव खामानि मावनाय सुबुंफोरबो जों नुनो मोनो नोंथां बेफोर-बेफोरबादि जोंबो जे बेफोर बादिजोंबो जोंनि समाजाव माने गोबां माने मानसि फोरा जिउ सुंबोदों, मोस सासे सुबुंङा सासे सुबुं सुबुंङानो जेरै बेफोरबायदि उम आबाद मावनानैबो जाहाथे बे आबादनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोर फाननानै बेफोरखौ फाननानैबो फाननानै बो जोंङो बेफार बेफार खालामनानैबो जोंङो गोबां न खर सामलाय न'खर सलायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों, थिग बेफोरबादिनो गावबो गावबा गाव खामानि गावबा गाव जेरै जेरै खायसे मान सिफ्रा जेरै मोसा ना मोस थानाय मुसुरनाय बायदिसिना मे थाइ खननानै जादों बेफोरबायदिनो मुलुगाव गोबां रोखोमै जोंङो लामा गावबा गावनि थांनानै थांनायनि राहा लामाखौ जोंङो आरज-आरजिनानै सोलोंनानै लानो हायो नों
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थै-सैथो।
हुम बिस नेस खालामनानै जेरै-सुबुं फोरा गेदोर गेदोर बिजनेस खालामनानै जेरै सुबुंफोरा दखान गला बाय दिसिना होनानै जेरै बेफोर बादिबो जिउ खुंदों जेरै उम दाव, अमा फिनानै दाव, अमा फिनानै बेफोर बायदिनो बेफोरखौ फाननानै बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानैबो बेफोरनिबो फ्रायबो गोबां माने जोंनि समाजाव जोंङो गावजों गाव सोनारलायनानै गावजों गाव सोनारलायनानै थानायखौ नुनो मोनो। जेरै नै जोंङो बाजाराव खासे माने आबादारिया जेरै आबाद मावनानै मोननाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ जेरै आबादाव फानो थिग बेफोरबाय दिनो गुबुन गुबुन सासे जे साख्रिआवला बा जि गुबुन सासे सुबुङा जेरै बेनि
उ उ।
मैगं थाइगंखौ जेरै फाननानै बेसोरो बेसे बे नखराव जेरै जानो थाखाय। जामुं हिसाबै बायनानै लाङो थिग बे फोरबादिनो बिसोर बैसोर सुबुङाबो जाहाथे बबेयावबा सरखारनि आन्दाराव बायदिसिना फिसा जब मावना बा खामानि मावनानै बेफोरबायाददिनो बिसोरबो गावजों गाव माने सुबुङा गावजों गाव बिदि सोनारलायनानै दङो आरो नोंथां। माने दानियाथ दानियाथ, दानि जुगावथ गोबां बेफोरबायदिनो आरजिनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। नाथाय खायसे सुबुङा जेरै खामानि मावनानै हाजिरा कामला मावनानैबो जों जानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां गोबां खम गोबां कम्पानि बायदिसिनाफ्राव थांनानै गोजान गोजानाव खामानि मावहैनाय बायदिसिना। जेरै सोरबा सासे सुबुंखौ। बेलेग गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय जेरै बेखौ गारि मथरनि जै गानानै बेखौ लांनानै जेरै बेफोर बायदिनि थाखायबो माने गोबां माने सुबिदा रां आरजिनो गोबा‌ं सुबिदा जादों नोंथां माने। गारि मटरोनि गेजेरैबो गोबां सुबिदा जादों, मानोना गारि मटराव बिदिनो मानसि सुबुं माहारिखौ जेरै भारा दोबथिंनानै
औ औ नंगौ। जिउ राहा दालांनाय
जिउ राहा दालांनो हायो नोंथां औ। माने सोलोंथाइ लानायजोंल' नङा नोंथां, सोलोंथाइ सो नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइयाबो माने गोनांथार आरो नोंथां। मानो होननानै माने होननानै बा सासे मानसिया सोलोंथाइ गैथार माने दानि बे दानि मुगायाव माने खामानि मावनाय एबा रां खामायनाया माने गोरलै जानानै फैया नोंथां गोब्राब जायो जोबोरैनो गोब्राब जायो, माने मायबा मोनसे नों आ रोंगौथि रोंनानै थायोब्ला दानि जुगाव माने गोरोबनानै थानो माने एसेब्लाबो सुबिदा जायो आरो नोंथां, गोबां माने जों बे जों माने बे
औ औ औ औ औ जिउआव खामानि मावलांनो सुबिद
जिआवखाव औ। नोंथां बिराद माने सुबिदा जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोन सरकारि आन्दालाव दानि जुगावथ' माने। खामानि होनब्ला जब होनब्ला साख्रिखौल' मिथिया माने नोंथाङा माने गोबां ां माने निजा निजा। जा माने खामानि थायो गोबाङैनो माने बेफोरबादियै जिउ राहा दालांनानै मुलुग संसाराव मानसिफोरा थांनानै दङ आरो नोंथां।
दङ दङ दङ थारै सैथो।
नोंथाङाबो आंनि बुंनायखो माने गोबां माने आंनि सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङाबो होलांबाय। नोंथांमाने बेफोरबायदिनो बेनि थाखाय माने साबायखर नोंथां माने।
नंगौ नंगौ नोंथांनिसिमबो नोंथांनिसिम। आं नोंथांजों सावरायलायनानै गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय आसा खालामो नोंथाङा आंजोंबो सावरायनानै मोजां मोजां मोनबाय होननानै। आरोबाव नोंथांखौ औ औ। समाव लोगो मोनबावगोन होनना औ औ।
बिदिनो माने समाव लोगो मोनबावगोन होननानै बे बेफोरबायदिनो गोबां गोबां आरो गोबां गोबां गोबां बाथ्रा मिथिनो गोनां। बाथ्रा मिथिबावगोन होननानै आखा थाबाय नोंथांनिसिम।
नंगौ नंगौ दा समाबो जाबाय नोंथां साबायखरसै नोंथांसिम।